हेलौ।
खोनायाखै नामा।
खोनादों खोनाबाय।
हेलौ
औ खोनायाखै
औ खनादों।
आं खोनादों नों खोन खोनागोनना खोनायाखै
खोनादों खोनादों।
खोनादों दा।
औ
उ
माथो खालामदों दालाय हेलौ ए औ खोनादों आंबो नोंथां।
खोनाबाय आंबो मोजां खोनादों दा।
औ खोनादों।
उम।
ओमफ्राय।
थावरा मोजाङैनो नाङो खोमाना।
औ औ नांसाबो थावारालाय उम
उम
ओमफ्राय माबानोथाव नोंनाव आंहाबो बिदिनोसै।
उम उम ओमफ्राय।
नोंथांनाव आंबो
मा।
नोंथाङा आं माबा मोनसे सोंनोसो सानदोंमोन।
दे सों दे नोंथां।
नोंथाङा दख'नाफोर दानो रोङो ना जिफोर।
दानायालाय दायोमोन सिगां दा बानाय मोनबाय माथो मानसिफोरा माथो। बायनायसो बांसिन गानोना दानायखौ बारा गानबांला दानायालाय दायोमोन।
औ औ बेनोथ' जाहैबाय ओमफ्रायो दख'नानि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा दख'ना दङ बोरै बोरै दायो।
हागोन हानायालाय आं जि दादोंमोन बेफोरखौ फोरमायनो हागोन आरो आं।
अ अ दे बिदिबा एसे बुंना होदो नोंथाङा।
आगरफोराथ' बेनो
मा होनो दाउस्रि मेगन अ फारौ मेगन
ओमफ्रायो दिंखिया आगर बिदिनो थायो आरो बायदि बायदि नों गोसोबायदि एरनो हायो
अ औ नंगौ नामा नोंथां
उम बिराद आगर दं आरो फारौ मेगन दाउस्रि आयथिं ना मा होनो ओमफ्राय जोमग्राफोरबो दायो जोमग्राफोरनावबो एरो फास्राबो एरो आरो ओम माबा थाइगिर बिबारबो दङ नो
उम उम उम
गोदोथ' मालाय बुंनाय लोगो लोगोनो एरनो हायोमोननो दाथ' बिदि बुंनाय लोगो लोगो एरनो हाला।
उम ओमफ्राय नोंथाङा आरनाय फालि दानो रोङो ना रोङा?
आरनायखौबो आं इसेबां मानि रोंजोबा रोंजोब जोबनायालाय मानसिफोर दानायखौ नुदों आरो दायो सानै नांगौ आरनाय दानायाव आगर सोनानै हरग्रा सासे थायोना हारसिं माने हाख'वा आरो नो खननाय खननायखौ आगरखौ फारि फारि सोनानै हरग्रा सासे थानांगौ आरो
अ औ बिदिस होनबा
उम
दख'नायाबो बिदिनो आगर लायै आगर बाव खस्थ'बो जायो आरो माइदि होयो।
औ औ गथ' गोनां मानसि औ बिदिनो गथ' गोनांफ्रा डिस्टार्ब जायो
उम
माथो खालामनो आरो
उम दाथ'मालाय ओ दख'नानि सोमोन्दैथ' दु दख'नायाथ' मालाय दा बांसिन बायनायसो गानसै न'आव दानायफोरखौथ' बारा गानबांनो नागिरला गाननायालाय गानो खायफा खायफा
औऔ औ
गिदिर गिदिर ना आरो दानोबो खस्थ' जायो एसे
औ आजिखालि बे मेचिनानोसै आरो
उम गोदान गोदान इन्डास्ट्रि खुलिबाय आरो
औ औ
ओमफ्राय
नोंथां नोंथाङा ओमफ्राय जिखौ दानानै फानोबो नामा?
औ आं दाबाय थायोमोनना सिगां एसे माथो खालामनो। बुरजा हारसिंथ' गानखनो हायाना एसे एसे फानखावोमोन आरो बिदिनो गांब्रैफोर गांबाफोर लायोमोन ना माखासे आङो फानसिगोन माखासेखौ फानसिगोन खुन्दुंबायफिनो फैसा नांगौ ना।
औ उम उम।
उम एसे बिदिनो मोनोमोन बे बिदनफोरखौ। खमनि फानहरबाय आरो। एसे गोसा गोसा माइदि होनायनिखौ दाम बुरजानि फानहरबाय।
उ उम उम ओमफ्राय दामफोरालाय बोरैथो नो।
दामा बिद'ना इदिनो आरो न'आव दानाय नालाय साराय सारिस' होनो। माइदि होनायफोरखौथ' माइदि होनाया। आगर गोनाङाथ' दाम मोनो एसे ओमफ्राय बे आगर गैयियालासिनो माइदि होनाया। आखाइजों दानायखौ सैद'स'फोर लायो आरो बिदनना। आगर गोनाङाथ' एक्सट्रा जाखायो तिन हाजारफोर लाखायो आगर गोनांखौ।
औ औ नंगौ नामा नोंथां
उम बि ओमफ्राय आगरफोरा बिदिनो आरो आगरफोरनिबो खोथा थायो नालाय सिम्पोलफोरखौ। इसिबां दाम मोना बे आगर गोनांखौ दाम लायो।
औ दानायावथ' खस्थ' जायो खोमाना नोंथां।
खस्थ' जायो एसे बे मायदि होलायनाय नालाय मायदि होयिफोराथ' खस्थ' जाला दाना मालाया मायदि होननायखौल' गाननो नागिरो। थान्दा थान्दा होननानै बैदि खुन्दुं पलिस्टार जिर'निखौ गाननो नागिरला।
औ नंगौ नामा।
उम माइदि होनायनिखौ बांसिन नागिरो आरो दा माइदियानो सोलिदों आरो।
आजिखालि फैसा थाबानो गासिबो मोनो होनायसो
हा खोनायासै नोंथां।
आजिखालि फैसा थाबानो गासिखौबो मोनो होननायसो होनदां नोंथां।
औ हाथायाव मोनजोबखायोबा फैसाल' लानानै। थांनांगौ हाथायाव माबायदि मोनजोबखायो।
औ औ
मोनखायो ना।
बायनोसो लाबाय मा। फैसाल'सो लाना थांनांगौ। हाथायावनो गोसोबायदि माखौ लानो माबायदिखौ नांगौ मोनजोबखायोना।
ओमफ्राय नोंथांमोनहा माथो ओंख्रि संखोनो हो हो।
ओंख्रिया
मा होनदों
खोनायाखै खोनाबाय
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
हा
खोनादों खोनागासिनो आं माथो नोंथां।
ओंख्रि संथ'बाववाखै ओंखामल' संदों।
ए माथो ओंख्रि संगोन। ओमफ्राय औ खोनादों
ओंख्रिया जोगोनार दङ संथआखै। ए गुरनायना बायनाय नायालाय?
दहाय दैबाना सा दे नोंथां दै बानायाव सारखोनो औ औ नोथां। माथो ओंख्रि संगोन होनदों जोगोनार होनदों नामा नोंथां?
औ।
माइखौ गायथ'वाखैनो नोंथां।
ओ खोथियाफोर फुबाय आरो
होमबाबो गायनायसो जाखायाखै।
हा? मोजां खोनायासै।
आं माथो खोनागासिनो।
खोनायाबाबो रायलायबाय थानो दिस्टाबसो। फुबाय औ खोथियाखो फुबाय फुनायालाय। खोनायाहाय दावराव। नेटआ जायाखै। जेबो नङा। हेलौ।
हेलौ।
औ।
ओम माला‌ गायगोन होनदों?
हेलौ। औ खोनादों नोंथां।
माला गायगोन माया?
मोनथि थ'आ दै रानबासो।
उम दै देरदोंबा।
औ।
खोनायाखै नामा?
खोनादों औ आं खोनादों नों आंखौ खोनागोना खोनायाखै?
नोंनिखौ नांथा नांथा बेब्रे बेब्रे खोनाबाय थादों।
आंनिखौ।
ओम
ए नोंनिखौबो बिदिनौ खोनादां एसे।
ओ ओ नेटआनो प्रब्लेम खोमा होमबा एसे।
मोजां खोनादों उम जाया जोंनाव न' सिङाव हाबबाथ' टावारानो नांखाया
माबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नामा हेल' हेलौ जोंहा समाबो जाना फैबाय नामा दोनथ'नोसै नामा
औ दे होनबा ओं खोनादों दे औ दे